हेलौ औ खोनादोंना नोंथां। अ नोंथाङा मा खालामदों? दे।
नै ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
अ औ-औ दा नोंथांजों मोनसे टपिक लानानैसो फैदोंमोन आं माने रायलायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो
ओं नोंथां ओं
ओ दा जोंहा बैसागु बोथोर जेनेबा फैयो नङा होमबा जोंहा बोसोरावहाय खनसे फैयो दा जा बर'फ्रा बेखौ फालिनाय जायो आरो दा बेखौहाय नोंथांमोननि गामि एरियाफोरावहाय जेनेबा माबायदि बैसागु बोथोरखौ फालिनानै माबायदि बारो हरनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
ओं हागोन नोंथां हागोन
औ
अ दा ओरैनो बुंबाथ' जों गामियाव ओरैनो बैसागुआव जोङो अनेख माबा मानसिफोर थायो जों बर' होन माबा हारसाफोर एसामिसफोर अने बाग बागनि मानसि माबा दं नालाय दा जोङो दा ओरैनो बर'फोरनिखौ आं होनसै आरो दा जोंनि गामियावथ' सिगांथ' ओरै। बिनो गाबनाय बक्सफोर होन। खेसेरनि माबाफोरजोंसो जों सिगां मोसानाय जायोमोन नालाय। आरो दानि दिनावथ' जोङो बे बबेबा बबेबा नुबावो आरो बबेबा बबेबा गामियाव। जोङो बक्सफोरजों मोसानाय केसेटफोरजों मोसानाय आरो दा बायदियावथ' ओरै बिदिनो केसेटआथ' बांसिन गैयिआनो होनजायो। जोङो दा उम दा आरो ओरैजाय सोरबाबा बक्स। गिदिर गिदिर सोरबाबा मबाइलफोरजों बेफोरजों जोङो ब्लुथुथजों कालेक्ट खालामनानै जोङो। बेजोंनो जोङो बैसागुआव मोसा थायोमोन आरो सिगां समाव दा ओमफ्राय दाथ' जों बांसिन नुनाय मथेबाथ' थ' एसे गोमालांबायानो बे बक्सजों केसेटजों मोसानायफ्रा दा ओंखायनो जोङो दा ओरैजाय खाम जथा सेरजा सिफुं ओमफ्राय बिदिनो सेरजाफोरजों जोङो दा बिदिनो खुगा मेथाइ खननानै जोङो बहिफ्राव एबा सोराबा गोसोआव सोना लानानै जोङो बेफोरखौ रंजानाय जायो आरो बैसागु बो बोथोराव जेरै जोङो दामनोसै मेथाइ खननोसै ओरै ओरै थांलाय ओरै फैलाय ज' ज' गामियाव ओरैबा ओरै गिदिंसै आरो दा जोंनि माबायावथ' जों गामियावल'स मोसायो सोरनबा सोरनबा गामिया खाथिखा गामि थांनानै मोसाहैयो आरो दा जों गामियाव बेलायाव जों गामिनि बैसागुफ्राव बिदिनो सोरबाबा एसे मोसानो थाखाय सोरबाबा जुमाय सोरबानावबा जुमाय माइब्रानि मोनलोङो सोरनावबा माथानि मोनलोङो गोरा गिसि मोनलोङो सोरनावबा गोरान गोजा इफोरनो एसे मोसानो थाखाय जोङो फुरथि खालामनो थाखाय जोङो उम बेफोरखौ एसे लानानै जोङो मोसानो हायो आरो ओमफ्राय दा नों थांमोननिथिं देेलाय एसे माब्रै बैसागुआ एसे फोरमायना होलाय
औ दा बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर'फोरनि मोनसे जेनेबा आगु जेनेबा गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो नङा होमबा दा जोंहा बे बैसागुआनो माने बर'फोरनि देरसिन मोनसे फोरबो होननानै जों बुंनानै लानो हायो आरो
औ
बैसागुखौथ' जोंनि गामियावहाय जेनेबा बेफोरबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो माखासे माबाफोरजों जों जों फालिनाय जायो जेनेबा जोहा बैसागुखौहाय माखासे माबाजों फालिनाय जायो आरो जेनेबा जोंहा गिबियावहाय मोसौ बैसागु जेनेबा एप्रिलनि सैद' थारिख ओमफ्राय जोंहा मोसौ बैसागु माबा खालामनाय जायो दा बिनि उनावहाय जोंहा फिफटिन जेनेबा जिबा एप्रिलावहाय जोंहा एक थारिख होननानै जोंहा बर'नि माने ओ गोदान माने बोसोर होनानै हमना लानाय जायो आरो जिबा एप्रिलनिफ्राय दा बेवहाय जोंहा बिदिनो मानसि बैसागु खालामनाय जायो जेनेबा बे दिननिफ्राय गिबियाव जोङो माने मोसौ बैसो बैसागुआव जोङो मोसौफोरनो माखासे जे माने बेफोरबायदिनो मालाफोर सुनानै जों गानहोनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो बे मालायावहाय ओमफ्राय बिदिनो फान्थाव ओ बिदिनो मा होनो हालदै लाव बेफोरबायदि माखासे आरो बाब्रि खब बेफोर लोखोना बेफोर माखासे माबाफोरखौहाय जोंङो होना नै ओ सुनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा थाइखाफोर होनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेफोरखौ जोङो मा ने माला सुनायखौ जोङो मोसौनो गानहोयो आरो मोसौनि गोदोनायाव ओमफाय जोङो न' न'आवबो माने न'नि उखुमफोरावबो जोङो दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो थेबनानै दोननायखौ दा बेनि उनावहाय आरो जोंहा बे जे मोसौ थुखैखांनायनि उनावहाय ओ बेलासिफोरावहाय जोंहा माबा खालामनाय नुनो मोनो ओ बिदिनो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गोखा गोखै जाबोनाय मोनसे हुदा दङ आरो जेनेबा हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय जि मोन मैगंफोर जेनेबा बेफोरखौ बुथुमनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो मोनो आरो जेरै जोंहा बेफोरखौ जायोब्ला माने बेमारा जायफोरा खारो होननायखौ जों मिथिनो मोनो आरो नाथाय बेसेबां सथो जोंबो बेखौ मिथिया नालाय मोजाङै दा जोङो बैसागुनि नामावहाय जों बे गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरो बिदिनो सोरबा सोरबा माने ओ दाउ बेदरफोरजों संनानै जायो बा सोरबा सोरबा अमा बेदरफोरजोंबो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बिदि संनानै जाखांनायनि उनावहाय जोंहा से थारिखावहाय जेनेबा जोंहा मान लानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा फोरा गेदेरफोरनिफ्राय जेनेबा बोर लायो जेनेबा खुलुमनानै आरो बिदिनो गेदेरफ्राबो उन्दै फोरनो जेनेबा बोर होयो इयुन समफोरारावहाय मोजाङै दावगालांनो हानायफोरनि दा थिग बेफोरबायदिनो दा बेनि उनावहाय जोंहा फैयो जेनेबा न'खर न'खर रंजानाय फैयो आरो जेनेबा बयबो माने बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बयबो माने बोसोर गोदाननि नामै माने गानै जोमै जेनेबा बिदिनो दख'ना गामसा आर'नाइ जोमग्रा लानानै माने बयबो माने जमा जमायै खौसेयै माने खाम सिफुं ज'था लानानै माने गामि गामियाव न'खर न'खर माने रंजानायखौ जों नुनो मोनो। थिग बिदिनो जोंहा बुरिफोर बुरि बोराइफोरा एक्सट्रा ओंखारनायखौ जों नुनोमोनो आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा एक्स्रा ओंखानायखौ जों नुनो मोनो आरो
ओ
दा गिबियावहाय जोङो सेंग्रा सिख्ला ओंखारनायफोरखौबो जों नुनो मोनो खायफा खायफा गामिफोराव माने बिदिनो एक्सट्रा एक्सट्रा ओंखारनाया बांसिनै जायो आरो दा गोदोनि समावहाय माने बेफोरबायदिनो जोंहा खाम सिफुं जथा लानानै मोसानायखौ जोङो एसे खम नुनो मोनबोबायमोन गेजेर समावहाय नाथाय दायो माने जोङो जोंनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जों बेफोरखौहाय माने लाबोफिननाय जाबाय आरो मानो होनोब्ला जोंहा बेफोरखौ लानानै मोसायाब्ला माने बिदिनो बक्स खुसारि लानानै मोसायोब्ला माने जोंहा हारिया माने लासिं सिं जानायखौ जों नुहुरो आरो माने मालाय हारि जोंनि बक्सफोरखौ लानानै जों मोसायोब्ला माने एसे लासिं सिं जानायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि थाखायनो जोङो गोदोनि जों बर'नि आखाइजोंनो दानना बानायनाय माखासे आगजुफोरखौ माने जों बेफोरखौहाय लानानै मोसायो आरो दायो दा बेफोरबायदिनो जोंहा बिदिनो न'खर न'खर मोसानानै दा माखासे जोंहा सान्दा जेनेबा बिदिनो
ब
अनसुंथाइफोर हरनाय जायो आरो माने बै मोसाहैग्रा न'खराव आरो बिदिनो जोङो बेखौहाय मोनबोनानै जेनेबा बे अनसुंथाइफोरखौ लानानै जोङो बैसागुनि जोबथा सानखालि जोङो माखासे फारसे खथि जानाय जायो आरो जोङो जेनेबा मोसानाय मोननाय रांखौ जमायै मोनसे अमा बेदर बा ब्रयलार बेदरफोर बायनानै जोङो जमायै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
ओमफ्राय दा नोंथांमोननि थिंबो बेफोरबायदि माखासे बैसागुनि नामावहाय प्रग्रामफोर लानायखौ खालामो नामा?
औ नोंथां जोंना ओरैबायदि जायो जोंना सेंग्रा सिख्ला फास ओंखारो नालाय सेंग्रा सिख्लाया मोसाखांनानै बिदिनो मोसानायखौ जों गामियाव मोनसे उम माबा दं नालाय थानसा माबा बानायग्रा मोनसे जायगा दङ जों बे जायगाखौ जाय जाय सेंग्राफ्रा जोंना मोनब्रै सिस्टेमनि माबा ओंखा खारनाय होयो आरो सें सेंग्रा सिख्ला बिहामजो पार्टि ओमफ्राय गागि पाटि ओमफ्राय बोराय बुरै माने सेंग्रा सिख्लाया माने गावसोर जा बिस बिसिबां बैसागुआव मोसानानै मोननाय रांखौ ज'मा दोननानै उम बिहामजो पार र्टि गागि पार्टी बोराय बुरैनाव जोङो फैसाखौ जेनेबा मोनसे पार्टियाव दुइ हाजार दुइ हाजार जोङो बै सेंग्रा फोरनो माबा फांसन खुंनो थाखाय रंजानो थाखाय जोङो बोसोराव खेनसेल' नालाय रंजानो थाखाय जोङो बै सेंग्रा-सिख सिख्लानो जोङो फैसाखौ दुइ हाजार दुइ हाजार ग'थायो आरो। बिहामजो पार्थि गागि पार्टि बोराय बुरै पार्टिया
औ।
ओमफ्राय जों जा आग्लायो माने बेखौ जोङो ओ बिहामजो पार्टिफ्रा गागि पार्टिफ्रा बोराय बुरैफ्रा बिसोरो बेलेग बेलेक एक्स्रा एक्स्रा जायो आरो मोसाखांनानै। बे दा बैसागु फालिनायाव जोङो ओरैजाय खारनाय बारनाय होयो। भलिबल होयो फुटबल गेलेयो। बिदिनो ज' जालायनानै जोङो फांसनखौ खुंनानै ओमफ्राय जोङो जा फांसन जोबखांनानै जोङो जा मोनदों बै प्राइजफोरखौ मोननायफोरनो राननानै होयो आरो।
औ। औ।
ओमफ्राय रायलायनायाथ' जोङो बैसा बैसागुनि सोमोन्दै गोबां रायलायबाय नङा होमबा जोङो नोंथां होमबा बेखिनियाव नो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? आ आ दे दे नोंथां ओ।